हेलौ नोंथां ओ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दंना
फ्रि दङ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो आबाद आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन सावरायजागोनना नोंथां
सावरायजागोन नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदो माबोरै आबाद फोरखौ मावनाय जायोमोन आरो आथिखाल समाव माबोरै आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना
हागोन नोंथां औ ओ आबाद होनोब्ला जों सुबुं माहारिनि मोनसे जिउ खुंनायनि राहा होननानै जों साननो हायो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै संसार खौ जाबोनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो जोंहा आबादफोरखौहाय दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बे बोथोर लानानै बोथोर माखासे आबादफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो जेरै दैज्लांनि बोथोर होनोब्ला जोंहा माइ आबादखौनो गुबै साननाय जायो नोंथां आ बिनि अनगायै जोंहा आरो गुबुन गुबुन माखासे दैज्लां बोथोराव आबादफोरखौ मावबावनाय जायो बेफोरनो जाबाय फाथो आबाद थास आबाद आरो मैगं हारिनि जेरै जोगोनार खुमब्रा आरो मैथा बैफोर आबादफोरखौ जोंहा दैज्लाङाव मावनाय जायो आरो मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा जेरै बेसर आबाद आ सिबिं आबाद आरो मथर दालि लाइ लाफा आलु सामब्राम बैफोर आबादफोरखौहाय जोंहा मेसेङाव मावनाय जायो आरो गोदो गोदाय जोंहा बांसिन जुम आबादफोरखौहाय मावनायखौ नुनो मोनोमोन जुम आबादफोरखौ जोंहा हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै जोङो जायगा सोलाय सोलाय जों जुम आबादफोरखौ मावनाय जायो मेसें बोथोराव मावनाय जेरै ओ बेसर आबादफोरखौहाय जोंहा जों आबाद होननानै जोङो बुंनो हायो थिग बेबायदिनो जों आरो गुबुन गुबुन आबाद फोरबो जों मावनाय नुबावो जेरै गुजिथेल देमसिना बैसोर आबादफोरखौबो जोङो मावनाय जायो जोंहा आबाद मावनायनि बिथिङावो गोदोनि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बांसिन बर'फ्राबो नांगोल जुंगालखौनोबो बिथा खालामनानै जोंहा आबादखौ मावनाय जायोमोन नोंथां।
औ।
जेरैहाय नांगाल जुंगाल थाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे गोनां जानाय जेरै मोसौफोर बैफोरजोंनो जोंहा बांसिन आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन नाथाय जोंहाबो आथिखाल समावहायो सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे जेरैहाय आ ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जों बेखौ नुनो मोनसैना आरो बेनि अनगायैबो गोदान गोदान माखासेआ बिगियानारि आदब खान्थिफोरजोंबो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनसै जेरै थरमुस आबाद ड्रागन फ्रुइट आरो गुबुन गुबुन स्ट्रबेरिफोरा बेफोरखौ जोंहा आथिखाल समावहाय जोङोहाय बैफोर आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय
गोदोनि आबाद मावनायनि बिथिङाव जोंहा माइखौनो जोङो गुबै आबाद होननानै जोंहा सानोना हाबनाय जायोमोन जेरै जों आबाद माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुनाव रोखोमफोरनि दङ जेरै आसु माइ माइब्रा माइआ जोसा माइ रनजित माइ बेफोरखौनो जोङो मावनाय जायो। गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिन माइसालि माइखौ गायनाय जायोमोना। नाथाय आथिखाल समाव जों बांसिन रनजित माइफोरखौहाय जोंहा गायनायखौ नुनो मोनसैओ। गोदोहाय जोंहा माइसालि जुदि माइ गायोब्ला जोङो बांद्राय माइफोरखौ ओंखारनाय जों नुनो मोनामोनो। बिगासेयावहाय जोङो बिदिनो दस बार' मनसोल' जोंहा माइखौ ओंखारनाय नुनो मोनोमोना। नाथाय जेब्लानाखि जोंहा रनजित माइआ फैदों। अब्ला जोङो बिगासेयावनो गोबांथार मन जों मोननो हादों ओ। बेनि गेजेरजोंनो जोंहा जानोबो थोहैनो हादोंआ। गोदोनि दिनाव माइसालि माइ गायनायनि थाखाय हयथ'बा जों बुंनो हायोमोन बांसिना आ गोदोनि सुबुंफोरा एसे थोब्लेब माब्लेब जायोमोना। बेनिखायनो जोङोओ आथिखालावहाय रनजित माइ ओंखारनायनि उनाव जोंनि जानाया अहल बहल जानायखौनो जोङो नुनो मोनदों थिग बेबादिनो जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो जोलैखौ बासिनानै लाग्रो ग्रोनांगौ जायखौहाय जोङो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा माइज्लिखौहाय दैयाव साननै बा सानथाम बस्थायाव सोनानै जोङो सोमहाबना दोननाय जायो बेनि जाहोनानो जाबाय जों माइखौबो गाजा बेरहोग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ फोनो थाखाय खोथिया थिलि बेखौ जों एवनानै लाग्रोनाय जायो। एवखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोंना फोनायनि सम जायो अब्ला बेखौ खायफायाबो खोथिया थिलियाव दै सोनानै फैयो आरो खायफाया गोरानैनो आं फोनाय जायो बेबादिनो जोङो आ दुब्लिफोरखौ एवनानै लानाय लानांगौ बेखौओ। खोथियाखौ फोखांनायनि उनावहाय एवखांनायनि उनाव जों गिबि एवनायखौ जोंहा खारायनाय बुङो। बेनि उनाव नैथि खेबखौ जोंहा सामार होनाय आरो थामथि खेब एवनायखौ जोंहा बर' होनाय बेबायदिनो दुब्लिनि आलिफोरखौहाय जोंहा दाननानै आ आलिफोरखौ मोजाङै खोनानै दोननांगौ जाहाथे दैफोरा उसिलाबायनानै थाङा आरो दुब्लियाव जोङो समान एखे लेभेलाव जों दैखौ लाखिनो हायो बिनि थाखाय माइ गायनो थाखाय जोंहा दैखौ जोबोरैनो गोनांथि जाथारो। दै गैयाब्ला जों माइखौ गायनो हाया हाब्रुखौ दोलो दोलो खालामनानैसो जोंहा माइखौ गायनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो ओ माइखौ गायखांनानै बा गायनाय समाव बा गायैनि सिगां एवनाय समावबो खायफाया हासार होयो जायफोरनि जायगायाव हासारा खम। खायफाया रासायनारि हासार होयो खायफाया मिथिंगायारि हासार जेरै मोसौनि गोबोर हासार बेफोरखौ होनाय जायो बेबायदिनो माइफोरखौहाय जोङो गायनाय जायो खायफाया गोदोनि दिनावथ जोंहा ओ दाहोना रुवाथि लानानै माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोंहा बांसिन जोङो दाहोना रुवाथि मोननायनि जाहोनाव खामला हाजिरा होनानै जों माइ आबादखौ मावनाय जायो। बेबायदिनो आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हायो नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो आरो मा मा आदब खान्थिफोरजों आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो आदब खान्थि बुङोब्लाथ' जोङो गोदोनि समाव जेरै मावोमोन बिब्दिखौ जोङो दासिम खायसेखौल' मावनाय नुयो आरो। नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो बिब्दिनो गोदो जेरै ओ हाल जंगाल लानानै जोङो हाल एवोमोन नाथाय जोङो दानि समाव एसे खम नुयो आरो जोङो जायफोरहा एसे रांनि आंखाल बिसोरखौल' जोङो बांसिन बिब्दि मोसौ हालि लानानै बा नांगोल जुंगाल लानानै हाले एवहैनाय खौ बेनि उनाव जोङो आथिखाल समाव बिगियाननि जौगानायजों खायसे मेसिनफोर बा ट्रेक्टरफोर ओंखारनायनि जाउनाव जोङो खम समनि गेजेराव खामानिफोरखौ बयबो जाजानो लुगैयो नालाय। इनिखायनो जों बेफोरखौ बाहायसिनाय नुयो आरो। बेबायदिनो जोङो दानि समाव आबाद मावनाय बुङोब्ला जोङो बांसिन दैज्लां बोथोर नालाय माइ आबादखौनो मावनायखौ नुयो आरो। बिदिनो नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो दैज्लांनि सिगां मेसें बोथोरफोराव जोङो माइसालि माइ गायनायखौ नुयो आरो जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला जोङो बायदि जेरै ओ माइब्रा जोसा बा नोंथाङा जेरै फोरमायनाय रनजित बिबदिखौ मावनाय जायो आरो। ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों माइखौ गायनो गोसो सिगांनो जोंनो माइसालि माइज्लिनि गोनांथि जायो बिब्दिनो जोङो माइज्लिखौ जोङो ओ थांनाय बोसोरफोराव दोनखानाय बा गोगोमायफोरखौबो खायसेखौ बाहायनायखौ नुदों। आरो नङाब्ला खायसेखौ जोङो बाजारनिफ्राय गोदान गोदान माइ माइज्लि ओंखारोना बेखौबो लाबो नानै फोफैनायखौ नुदों आरो। बिब्दिनो जोङो आथिखाल समाव बांसिन माइखौ फोनायाव ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय नुदोंमोन नुदों आरो बिब नों माइखौ फोखांनानै जेब्ला गायगोन अब्लाबो जोङो आइजोफोरखौ बाहायनायनि बाहायनायखौ एसे खम नुयो। ओ जोङो जा गोदान मुगानि माइ गायनाय ओंखारदों बेखौ बाहायनायखौ नुयो आरो। बेबायदिनो जोङो हानाय समावबो गोदो जेरै हौवाफोरा खासि लानानै हानो थाङोमोन बिब्दिखौ एसे खम नुयो। दानि समाव जोङो आइजोफोरखौबो समान समानै हौवाफोरजों हानायखौ हानो थांनायखौ नुयो। आरो जोङो ओ गोदान मुगानि माइ हाग्रा ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोङो ओ जेब्ला मारा नायो अब्ला समावबो जोङो ओ माहोनो मोसौ हालिजों नानायनि अनगायैबो जोङो ट्रेक्टरजों नङाब्ला खम समनि गेजेरावनो खामानिया जानायनि थाखाय ओ मेसिनफोर बाहायनायखौबो नुदों आरो।
ओ
बेनि उनाव ओ जोङो उफ्रा आबाद बुङोब्लाबो ओ जोङो माइ हाखांनायनि उनाव दुब्लि फोथारखौ ओरैनो दोनालासेनो जे बेवहाय जोङो खायसेखौ ओ मटर आबाद बा ओ सिबिं आबाद सबाइ आबाद आरो थास' आबाद। बिब्दिनो मावनाय नुयो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायसेखौ बेसर आबादबो मावनाय नुयो आरो बेसर आबाद मावनाय बुङोब्ला जोङो माइ आ आबादजोंनो एखे जायो। मावनायनि सिगांनो जोङो ओ फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों एवनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव एवखांनानै जोङो थांनाय बोसोरफोराव बेसरफोर गायदोंबा बे बेसरखौबो दोनखानाय जायो। नङाब्ला जोङो बाजारनि जा गोग्गो बेसर बे नायनानै लाबोना गायफैनाय जायो आरो जोङो बेस फोर आबादाव नुनो थाङो जे गोबां बायदि रोखोमनि मुलिफोर बा रासायनारिक हासारफोर बाहायनायखौ नुयो आरो। जेब्ला बिफाङा एसे देरो अब्लाबो बेवहाय आलादा आरो बिबार बारोब्लाबो बेवहाय आलादा आरो फिथाइ थायोब्लाबो बेवहाय जोङो आलादा आलादा मुलि होनायखौ नुयो आरो। बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेसरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो। जोङो बेसरनिफ्राय मोननाय थावाबो जोंनि थाखाय मोजां बा देहायारि जेबो खहा जाया आरो। ओ बेनि उनाव जोङो बेसननि जा सा खाख्लि बेखौबो जोङो ओरैनो गारनाय जाया आरो जेब्ला जोङो र' हालदैफोर गायो अब्ला जोङो बेवहाय बेखौ हैनाय जायो बा खायसेखौ जोङो बेखौ सावनानै हाथफ्ला बनायना खारैफोर बानायनायबो नुदों आरो नोंथां।
उम
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि उफ्रा आबाद मावनाय जायोना?
मावनाय जायो नोंथां औ
औ
ओ नोंथाङा खारै बानायनायनि सोमोन्दै सुंद' फोरमायनो हागोन?
औ नोंथां ओ जोङो औ खारैखौ जोङो खायसेखौ जोङो बांसिन जोंनि ओनसोलाव थालिर बिफांनिफ्राय बानायनायखौ नुयो आरो। जोङो थालिरनिफ्राय थालिरनि जा फस्ला बेखौ जोङो गिबियावनो दानना लानानै बेखौ फिसा फिसा खामनानै फोराननाय जायो आरो जाहाथे बियो थाब खामनाय बायदि बेनि उनाव जोङो जा थालिरनि मादा बेखौबो जोङो मोजाङै फिसा फिसायै दानना लानानै फोराननाय जायो आरो। बेनिफ्रायबो जोङो खारै मोननाय जायो आरो जोङो ओ खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोङो जा थालिरनि मादा बेनि खारैया बांसिन गोबाब जायो होननाय खोनादों आरो ओ बेबायदिनो जोङो बेनि अनगायैबो खायसेखौ जेरै आङो दसे सिगाङावसो बुंखांबाय जे बेसरनि साखलि बे निफ्रायबो जोङो खायसेखौ ओ बेखौ सावनानै हाथफ्ला ब नायना बेनिफ्रायबो बनायनाय खौ नुदों आरो नोंथां
बिदिब्ला खारदैखौ जोङो आबादनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा आ जेरैहाय जोङो सबाय साबानिफ्रायबो मोनो आरो सिबिं साबानिफ्रायबो मोननो हायो बुंनो थाङोब्ला खारदैया आबादनिफ्रायनो जोनोम मोननाय ओ
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनाया आ समाबो जाबाय जोंनि सावरायनाय खौ एसेखिनियावनो दोनथनाय जाथोंसै बिदिब्ला नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
ओ गोजोन्थों नोंथांनिसिम